हेल' औ औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामनानै दङ
आङो दङ ओरैनो नोंथां
नोंथाङा आंबो बेबायदिनो दङ नों नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायफानो हागोन ना
दङ ओरैनो नोंथां मा आयदानि सायाव
जोंनि बर' समाजनि न'खर संसार जानाया माबायदि संसार जायो जोंनि बर' समाजाव बर' हारिनि सुबुंफोरा बे आयदानि सायाव ओरैनो सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायफानो हागोन नामा
सावरायजायो नोंथां दे बर' न'खर होनदोंमोन नामा नोंथाङा
औ बर' न'खर
अ
बे बर' न'खरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोलाय
बर' न'खर होनोब्लाथ' बर' न'खराव ओ जेरै मोनसे न'खराव बिमा फिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो मोनसे ज' थानायखौनो मोनसे न'खर होना होमबा नोंथां
होनो नोंथां नोंगौ
न'खराव जे मोनसे सासे गारजेन थायो जेरै बिफा आरो बिमा दा बिसोरो जे गावसिनि जे ओ जानाय आदारनिफ्राय लानानै फिसाफोरनि सोलोंनाय फोरोंथाइ गासिबो बिथिङावनो हेफाजाब होयो फिसाफोरनि फोरोंनायाव ओ फिसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव गासिबो बिथिङावनो जे गावनो ओ सुंथानानै जे नांगौखिनिखौ हेफाजाब होनायखौनो मोनसे न'खर होननानै बुङा होमब्ला नों नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो बेनि अनगायैबो न'खरनि माखासे बाथ्राफोरखौ आंबो फोरमायनि नोंथांनो
फोरमायनो हागोन नोंथां
गंसे न'खराव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिमा बिफा दिथागिरि थायो आरो बै गंसे न'खराव बिमा बिफाजों लोगोसे गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफोराबो थायो बे बैसोरबायदि सोमोन्दोनि सुबुंफोरा गासै ज' थानायखौनो गंसे न'खर बुङो जेरै बे न' न'खराव बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदा बिनानाव बिब' फंबाय बिमायं बिबथै बिमादै बिमानै बेबायदि बिदिनो गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफोरा गंसे न'खराव जयै थायो आरो बै न'खरावहाय गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ एबा गाव गावनि बे गंसे न'खरखौ माबोरै दैदेनलांनो हागोन एबा बे न'खरखौ माबोरैबा गोजोनै गंसे न'खरखौ दैदेनलांनो हायो बेफोरनि बाथ्राफोरखौ गंसे न'खराव गोरोबलायनानै थानाय जायो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां जेरै न'खर खौ मोनसे न'खर न'खौ जेनेबा गावनि रैखाथिनि बादा होननानै जों बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां? जेरै जे ओ हौवा आरो हिनजाव जेन नख खरनि गारजेना जे गासिबो नांनाय खिनिखौ जेग जगायनानै होजोबो जेरै बाथ्रायाव होननाय दङ होनबा नोंथां जे हौवाया हाग्रानि फिसा आरो हिनजावा न'नि फिसा दा बै हाग्रानि फिसा एबा हौवाया जे बाहेरायाव थांनानै न'खरनि जे ओ सुबिदा असुबिदाखौ गारनानैब्लाबो जे बायह्रायाव न'खरनि नांनायखिनिखौ मोना सान खस्थ' खालामनानै ओ खामानि मावनानै जे मोननाय रांखौ जे नखराव बाहायफैयो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जे ओ मोनसे नखराव जे हिनजावनि जे बिफाव न'खर सालायनायनि जे बिफाव बे माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो गसे न'खर सालायनायनि बिफावा जाहैबाय बेयाव बयहाबो मोनफा मोनफा आखुथाय थायो आरो बै साफा साफा आखुथायफोरा मोनफा मोनफा गावबा गावनि बिबान थायो। जेरै बिबै बिबौआबो मोनसे बिबान दङ आरो बिमा बिफाहाबो बिबान दङ बेबायदिनो बयहाबो गावाबागाव गावाबागाव मोनफा मोनफा बिबान थायो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां।
आरो बै बिबानफोरखौ साफ्रोमबो नखरनि सोद्रोमाफोरा बे बिबानखौ लानानै मोजाङै मोजां न'खरखौ दैदेनलाङो बेयावहाय दावराव दावसि गैयालासे गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ बुजिनानै आरो गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ मावनाय दांनायनिफ्राय हेफाजाब होलायनानै बै गंसे नखरखौ सुंथानायाव बयहाबो मोनफा मोनफा बिफाव थायो आरो गासैबो जयै गोरोब्लायनानै थानाय जायो मानो होनबा गंसे नखरा गोरोब ज्लायनायनि गेजेरजोंसो दावगालांनो हायो एबा गंसे नखर दानो हायो लोगोसे मोनसे खोथाखौबो मख'नांगोन गंसे न'खरावहाय सासे सुबुङा जोनोम जायोब्ला बै सुबुङा गिबियै गंसे नखरावनो जोनोम जानायनि उनाव गासै गियानखौ मोनग्रोयो बियो रायज्लायनायनिफ्राय लानानै गिबियावनो बियो थाबायनाय ओ जिरायनाय मानबायनाय थाबायनाय जोनोमनि उनाव लोगोसे जानाय लोंनाय बेनि उनाव आरो राव रायज्लायनाय बैफोरबायदि सोलों नांगौखौ सासे सुबुङा बा सासे उन्दै गथ'साया जोनोम जानायनि उनाव गंसे न'खरनिफ्रायनो सोलोङो। मानो होनबा बियो राव रायज्लायनायखौ जोनोम जानायनि उनाव गुबुन नखराव थांनानै सोलोंहैनो हाया। नंगौना नोंथां?
औ नोंथां।
दा बै गंसे नखरावनो बुंनो थाङोब्ला गंसे नखरावहाय सोलोंनांगौखौ गासै सोलोंनांगौ सोलोंनांगौखौ गंसे न'खरनिफ्रायनो मोनग्रोनाय जायो मानो होनबा बिनि सोलोंथायाबो गंसे न'खरनिफ्रायनो जागायगोन बिनि राव रायलायनायाबो गंसे न'खरनिफ्रायनो जागायगोन आरो बै गंसे न'खरा मोजां गियान होयोब्लासो मोजां राव फोरोङोब्लासो मोजां सोलोंथाइ होयोब्लासो सासे सुबुङा सिगां फारसे गोथार साननायजों गोग्गो गियानजों बियो सिगां फारसे दावगालांनो हायो। नंगौना?
नंगौ नोंथां जेरै बै न'खरनि ओ गाहाया जे गासिबो नांनायखिनिखौ जगार खालामनानै होयो थिग बिदिनो ओ बिमा माहारियाबो जे जे बै न'खर सालायनायाव सुंथानायाव नांगौ रोखोमनि मदद होयो नोंथां। जेरै ओ न'आव फिसिनानै जे मोसौ, ओ मैसो, दाउ, अमा गासैबो फिनानै जे बिनिफ्राय फाननानै मोननाय रांखौ न'खराव बाहायो। थिग बिदिनो हौवा माहारियाबो जे बाहेरायाव थांनानै रां खामायनानै गावनि ओ न'खरनि सुंथानाय जौगानायाव नांगौ रोखोमनि ओ बाहायनानै न'खरखौ जौगानायाव हेब हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो नोंथाङा गिबियावबो बुंखादोंमोन हौवाखौ हाग्रानि मानसि आरो हिन्जावखौ न'नि मानसि होननानै बुंनाय जायो हाग्रानि मानसि होननानै बेनिखायनो बुंनाय जायो। जायो हौवासाफोरा हाग्रायाव नाहा मैहा एबा मैहुर खालामनानै बर' समाजनि सुबुंफोरा एबा बर' हारिनि सुबुंफोरा बायजोआव ओंखारनानै नाहा मैहा थांनानै हाग्रायाव मैहुर खालामनानै न'खरनि नांगौखौ सुफुङो एबा मैहुर खालामनानै संसार जाफैयो बेबायदिनो आइजोफोराबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो न'आवहाय दाउ अमा जिब जुनार गासैखौबो फिसिनानै बियो न'खरनि नांगौ मुवा बेसादफोर बा न'खरखौ हेफाजाब होफानायाव मदद खालामो आइजोफोराबो लोगोसे गुबैयै आइजोफोरा न'नि खामानि मावो नोंथाङा बुंनाय बायदि आइजोआ न'नि सुबुं बेबायदिनो आइजोआ न'खरनि संनाय खावनायनिफ्राय लानानै न'खर फोसाबनाय न'खर बेंनाय बेफोर गासै खामानिखौ मावनानै गंसे न'खरखौ दैदेननायाव गाहाय बिफाव लायो।
बै जोंनि नखरफोरा जे आबाद मावनायाव जेरै आखा फाखा थिग बिदिनो गंसे नखर फसंनायाव जोंनि आइजोफ्रा बा जोंनि जे गारजेनफोरा माने नांगौ रोखोमै गियान दं। होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। जोंनि बर' न'खराव बे साहा आ न'मा न' आरो सानजाहा उम सानजाहा माइ बाख्रि आरो सिथ्ला गेजेराव सिजौनि बिफां गायनाय जोंनि बर' न'खर जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सिजौनि बिफां गायनाय बाथौ जोंनि बर' न'खराव थायो साहा इसिं न' थायो लोगोसे इसिंजों लोगोसे अखं थाफायो लोगोसे सोनाब फारसे जों आलासि जिरायग्रा न' थायो बेबायदिनो सानजाथिं बाख्रि थायो बेबायदिनो जोंनि गंसे न'खरा जायो आरो बेयाव गंसे न'खराव गोबां सोमोनदोनि सुबुंफोरा ज' दा थानानै संसारखौ जायो बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै दे दे नोंथां।
जागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला।